औ नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा
आं दा बरथमान जिरायनानै दंथ'यो बिफां साहायाव
औ औ आंबो ओरैनो ज जिरायनानै दं जोबोद ओ गरमथार नालाय माबा थाइजौ लेमगासिनो आरो जोङो थाइजौ जानो होननानै ओ थियारि जादों आरो दा आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोन होना जाहैबाय ओ नोंथाङा नाफामखौ मिथिगोन नामा जेनेबा नाफामखौ बोरै बानायो बा नाफाम नोंथाङा एसे मिथिगौबा फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
दा बिदिब्ला खोनासंदो नोंथां जोंनियाव बोरै नाफामखौ बानायो द' नाफाम बानायनो थाखायथ' जों हा ना नांथागौ नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
थ' बेनि थाखायनो जोंहाथ' न' खाथियाव दंखायोबा दैमा बायदि फिसा दंखायो नालाय थ' बेहायनो जोंहा दै दै लोमबा एबा दैया जमा जाबा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव जेब्ला दै जमा जायोब्ला एबा राननानै उनावहाय हमनाय जायो नालाय बेहाय गोबां ना फिथिख्रि आरो ना मावा बायदिसिना ना गोरि आरिफोर मोनो आरो जोबोद बुरजा मोनो थ' बेनो बेखौथ' जों जाजोबनो हाया थ' बिनि थाखायनो जोङो बे थ' मोजाङैनो सायनानै लानायनि उनाव फोराननानै दोननाय जायो आरो नोंथां फोराननायनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङैनो रानो अब्ला जोङो बे ना राननायखौ ना गोरानखौ उवालाव देनाय जायो आरो नोंथां
फोरजोंबो बानाय जायोना नोंथां थ' बिनि थाखायनो जों थास' बिसं बिसंखौ नागिरना लाग्रोबाय थास' दु दालिफोरखौ रेडि खालामलायना लाग्रोखाबाय आरो नाफाम देयैनि सिगां आरो खायफा खायफा खुमब्राजोंबो देयो नोंथां मिथिगौना मिथिया नोंथाङा खुमब्राजों देनायखौ
आंथ' बेखौ मिथिया ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बोरै बानायो जेनेबा अब्लासो आं मिथिसिगोन
औ औ थ' जोङो बेफोरखौ नागिरनानै लाग्रोननायनि उनाव जोङो बिसोरखौबो मोजाङैनो साफा साखोन सिखोनै सुनानै लाग्रोबाय थास' बिसं आरो जेनेबा खुमब्राखौ होयोबा खुमब्राखौबो सुनानै लाग्रोबाय गोबा गोबा हानानै बेनि उनाव जोङो जेब्ला ना गोरानखौ देनानै लाग्राय उवालावहाय देनायनि उनाव जेब्ला ना गोराना मोजाङैनो आरामै गेब्लेयो बा गुन्द्रा जायो होनब्ला जोङो बे थास' बिसं हानानै लानायखौ हरो आरो बे देफानो थाखाय ना गोरानजों उवालावहाय जेब्ला जोङो बेखौबो मोजाङैनो देनानै लायो अब्ला बे गेब्लेनानै मोजाङै सानैजों मिलायलायो अब्ला ना गोरानजों बे थास' बिसंजों गिसियैनो मिलायलायो होनोमब्लाना जोङो बेखौ मोनसे औवा हासुाव सोनाय जायो गिबियावनो जोङो बे औवा हासुंखौ औवा बागानाव थांनानै दाननानै लायग्रोनाय जायो आरोना बेनि उनाव बेखौबो साफायैनो सुनानै लानायनि उनाव जोङो बे गेब्लेनायखौ ना गेब्लेनानै एबा नाफाम देनाय गेब्लेना थानायखौ जोङो बेहाय सोहरो आरो सोनानै जोङो बेखौ सेवैनि थाखाय एबा एम्फौ हाबैनि थाखाय जोङो बेहाय थालिर बिलाइजों माथेनाय जायो थालिर बिलाइखौ सायाव होनानै जोङो बिनि सायाव आरो हाथफ्ला होनानै आरो बेखौ हामा माथा हाजों लेरथेना दोनबावनाय जायो आरोना एम्फौ हाबैनि थाखाय नोंथां थ' बिनि उनाव आरो जोङो बेखौ से दान दोननाय जायो आरोना खाथेनानै से दाननि उनावसो जानाय जायो माने बेखौ थिग बिदिनो खुमब्राजोंबो एखे बिदिनो देयो आरो नोंथां
औ
नोंथाङा मिथिबायानो जानांगौ नाफामबो बोरै बानायो
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथांमोन नोंथांनावलाय आइदिया दंना गैया खि नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ जेरै नोंथाङा बुंदों बिदिनो बानायो आरो आंथ' जेनेबा बानायफेराखै नालाय बारा मिथिया नाथाय जा नुदों नोंथाङा जेरै खोन्थादों बिदिनो बानायो आरो नाथाय आङो औवा हासुङाव सोना दोननायखौ नुफेराखै आ जोंनिथिं माने बे मा होनो हानि माबा थाया होमबा हानि बाजाराव मोनै जे हानि थिंख्लि होनो बिदियाव नायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय सायाव जेनेबा प्लासथिक फोर बिदि खानानै ओ दोनो आरो बेखौ ओमफाय आं माने गोदो गोदाय खोनानो मोनदोंखि जेनेबा बिदि दोननानै हाफोराव फबना दोननो बिदि होनोमोन आरो मोजांसिन जायो बिदि होनोमोन आरो नाथाय दाथ' थ' बिदि खालामला ओरैनो बिनो माने भयामफोराव माने खाथुमना दोनो आरो जेनेबा औ आं जेनेबा खोनानो मोनदोंखि जेनेबा नाफाम बानायबा माने ना रंखायो बे नाखौ नोंथाङा मिथियो नामा
आंथ' मिथिफेरा नोंथां नोंथाङा मिथिगौ नामा
ओ आंबोथ' नाथाय आं नाखौ सिनायो नाथाय आङो मुंखौनो बावना थाबाय दा नोंथां निमाहा होनो निमाहा होदो ओ जेनेबा आं औ जेनेबा आङो नोंथांखौ मोनथि बि नामा बिदि होसो सोंनाय जादों आरो
औ आंथ' मिथिया खोनाफेराखै नोंथां
औ जोंथ' दा जेनेबा लानाय बेखौ बेखौ बिनि सायाव जोंनो सावरायनाय जाबाय दा माने नाफामखौ बोरै सङो एफा बोरै जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां मानो हाया जानो जोंहाथ' बांसिन नाफामखौ बाथोनल' जानाय जायो नोंथां
औ
गिबियावनो जोङो जेब्ला नाफाम बाथोन जानो अब्ला जोङो गेसावसो सङो नालाय गेसाव सारायखौ जाननानै लाग्रोबाय जेब्ला साराया दुङो अब्ला जोङो बेहाय थाव सेरबाय थाव सेरनानै जेब्ला आरो थावा दुङो थावआव जोङो बे सिगाङावनो हानानै लाखानाय सामब्राम बानलु जिराफोरखौ हरबाय आरो थाव गुदुङाव होसनबाय जेब्ला सामब्रामा मोजाङैनो एवजायागौमानि बेखौ एवबाय थागोन आरो जेब्ला मोजाङै मोनो अब्ला जोङो बेहाय नाफामखौ हरनाय जायो आरो साम'स से बा सामस नै बेखौ एवग्रो हरो आरो एवनायनि उनाव जेब्ला बेबो मोजाङै मोननैजों गलायो अब्ला जोङो दै होसननाय जायो आरो दै एसेनो दै होनानै जेब्ला गोदौबाय थागोन गोदौबाय थागोन अब्ला जोङो बेहाय आरोबाव एसे संख्रि हालदै जोंनि बे दुन्दियानि पाउदार एबा मस्लाफोर थायोना बेखौ होसनना होनाय जायो आरो नांगौखिनि मस्लाफोरखौ होनानै लानाय जायो बिनि उनाव जोङो जे दै मोनो र अब्ला जोङोखौ खांनाय जायो आरो आरो जेब्ला दुन्दिया गोरलैनि सम थायो अब्ला जोङो बेहाय दुन्दिया होनानै होयो दुन्दिया होबाथाय नाफामा जोबोद गोथाव जायो जेब्ला दुन्दिया गैया अब्ला जोङो गंगार दुन्दियाखौ होनाय जायो गंगार दुन्दियाथ' थाबाय थाखायो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
थ' बेहाय जोङो गंगार दुन्दियाखौ होनाय जायो आरो दुन्दिया गोरलै गैयाबा थ' नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि माबायदि जायो नाफामखौ
औ ओ जोंनिथिं जेनेबा नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन बिदिबो मोनसे जायो जोंनिथिं ओमफ्राय नाफामखौ ओ खारैजों माने ओंख्रिबो संना जायो आरो जेनेबा बोरै सङो होनबा थाइ ओ ओ जेनेबा गेसाव संबाथाय गेसाव जेनेबा अराव संबा अर आरो गाव गावनि गोसो ओ सारायखौ सारायखौ होग्रोनाय जायो आरो साराय दुंबाथाय एसे थाव होबाय थाव होनायनि उनाव थावा दुंबाथाय सामब्राम गोजा एबा बानलु गोथां बेफोरखौ होनाय जायो होनायनि उनाव बेखौ मोजाङै एवना लायो आरो बेनि उनाव ओ नाफामखौ नाफामखौ होनानै एसे एवो आरो बेखौ एवबाथाय एवखांनायनि उनाव दै होनाय जायो बे ओमफाय बे दैया ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बेयाव ओ खारैखौ होनाय जायो आरो खारैखौ होखांनायनि उनाव बिदिनो एसे दसे गोबौ गोदौनो होबावो आरो बे ओमफ्राय गोदौबाथाय बेयाव माने एबा खारै बेफोर नांदों ना नाङाखै मोजाङै नायनाय जायो आरो नाङाबाथाय होबावनाय जाबाय बेनि उनाव ददिया गो दुन्दिया होबाय दुन्दिया गैयाबाथाय गंगार दुन्दिया होनाय जाबाय औ बिदिनो ओ जानो जाबाय आरो बे ओमफ्राय मोनसेयाथ' जेनेबा नों थाङा जेबायदि बुंदों औ बिदिनो सङो आरो नाफामखौ बिदि जानाय जायो आरो बांसिननो
आंथ' खारैजों जाफेराखै नोंथां
औ औ औ जोंनिथिं माने नाफा मखौ ओ बांसिनानो खारैसो जायो आरो लायो आरो बा नोंथाङा ओ खारैजों मोनजाफेराखै आरो न' होनबा नाफामखौ औ ना
नोंथांनि रायजलायनायखौ खोनायासै नोंथां
नोंसोरनिथिं माने ओ नाफामखौ खारैनि जाया आरो ना होमबा
जाफेरनाय जाया आरो खोनाफेरनायबो जायाखै नोंथां
औ औ औ
नों खिन्थानाय बायदिनो आं माब्लाबा संनानै जागोन नोंथां
संना
र' नोंथां औ औ र' नोंथां समाबो जाबाय
औ औ नंगौ नोंथांजों रायलायनानै आं गोजोननाय मोनबाय आरो दे बिदिबालाय दोनथ'दोनि
औ नोंथां